ओ हेल' औ
हेल'
औ खोनादों नोंथां?
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां औ हेल' खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा सम दङ ना?
औ आं दा फ्रियानो दं नोंथां।
औ ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होन्नासो कल खालामनाय जादोंमोन सम मोनो हागोनबा?
ओ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया।
औ आं दा दानाय लुनाय आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आरो। अ औ सावरायजागोन नोंथां जेबो उसुबिदा गैया। दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोर बर' समाजनि मोनसे गोनांथार ओ मोनसे आयदा होननानै जों हमनानै लानो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां‌।
औ दा दा दानाय लुनायनि बिथिङाव गोदोनि दोरोङारि आरो आथिखालनि ओ आथिखालनि दानाय लुनायाव नोंथाङा माबाफोर सोलायनाय नुदों नामा अननानै एसे फोरमायना होगोरोब्ला गाहाम जागौमोन
औ नंगौ थारैनो।
ओ नोंथाङा जि दानाय लुनायसो सावरायनो नागिरदों नङा होनबा नोंथां औ।
बे मोनसे मोजां टपिक ओ नोंथाङा गोदोनि दानाय लुनायाव मा सोलायनाय नुदों बेखौ बुंदों सोंदों आंनाव नङा होमबा?
नङा होनबा औ नंगौ।
औ नंगौ थारैनो गोदोनि स
नंगौ थारैनो गोदोनि समथ' जोंनि बर' दानाय लुनायाथ' मोनसे जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जोंनि जिउ जारिमिन नांथाबना थानाय मोनसे आ
मा होनना
मा होनना बुंगोन बेखौ जोङो जोंनि जिउ जारिमिनजों नांथाबना थानाय मोनसे
एंगारहायै गावनि गाननाय जोमनायखौ ओ बायनानै मोनैनि थाखाय जोङो मा दायोमोन नङा होनबा नोंथां
बायनानै मोनिखाय
दा मा जोङो गोदोनि समाव मा खालामोमोन दानाय लुनायखौ जोङो गावनि न'आवनो माखासे इन्दि जि इन्दिनिफ्राय
फ्राय
जोङो न'आवनो बानायनानै खुन्दुंखौ ओ बानायनानै जोङो गावनि गाननाय जोमनाय सि दख'ना गामसा जोमग्रा
जोमग्रा गाससिखौबो जों दायोमोन नङा होमबा
दानायावहाय आगर गुबुन गुबुन ओ हिन्जावसाफोरनि थाखाय जोङो दख'ना जोमग्रा बैफोरखौ दायोमोन हौवासाफोरनि थाखाय गामसा आर'नाइ गस्ला आरो आर'नाइ
बेखौ जों दायोमोन औ ओरैनो औ औ जोंनि आबै आबौ बा जोंनि आइ आफा जों गोदोनिफ्राय जोङो गावनि न'आव नो जों दानायखौ नुबोदों नङा होमबा बैयाव ओ मासे जि आगर होयोमोन
गुबुन गुबुन जेरै फारौ मेगन दाउसा
दावसा मोख्रेब
मा नारजि नारजि बिबार बेफोरदि गुबुन गुबुन आगरजों जों दानाय नुयोमोन ना नङा ह होमबा नोंथां
औ नंगौ
दा
दा
ओ आथिखालाव मा जाखो जोङो बैखौ गावनि न'खरावनो दानो सोलाय मा ओं गुबुन गुबुन हारिफ्रा मा खालामखो जोंनि गाननाय जोमनायखौ इसोरो सोलोंनानै माखासे गाव गावनि जायगायाव पि फेकटुरि बानायनानै मेसिनजों दानो हमबाय दिनै बिसोरो फालांगि खालामनो हमबाय नाथाय ओ
ओ
जोंनि जोंनि मा जाखो बर' न'खराव बेफोरखौ दानाय दानायखौ नुनो मोनलिया मानो होनबा गुबुन माहारिया दिनै जोंनिखौ सोलोंनानै बिसोर दिनै फालांगि खालामगासिनो दं नोंथां
औ नोंथां थारैनो
औ
औ आथिखालाव बर'फोरा ओरैबायदि बे अलसिया जाबोबाय नङा होमबा जों नुनो मोनदों नङा होमबा
औ
औ गोदोनि दोरोङारि समावहाय जाय समाजाव जे आरो गोदोनि नि आजै आजौमोना जेरैबायदि गावनि गावसोरनि आ आखाइजोंनो गावसोर खसत लानानै दायोमोन लुयोमोन नङा होमबा गोथौमोन होननानै जों मिथियो
नंगौ
दा जेंनायाव गावसोरनो गावसोरनो बानायनानै लानाय बा गावसोरनो दिहुननानै लानायखौ जों मिथिनो मोनो नङा होमबा
औ
बेहाय जि बेलायावनो जा मिथिंगायारि सम्फदनि सायाव बांसिनै सोनारनानै गोदोनि आजै आजौमोना रायजोखौ जाबोदों होननानै जों बयबो मिथिनानै मोनो। जेरै दानाय लुनायनि बेलायाव गाब गानाय खुन्दुंवाव गाब गानाय ओ बेबायदिनो आगर एरनाया गासिबो मिथिंगायारि सोमोन्दो गोनां, नङा होमबा?
थारैनो।
थारैनो। जेरै आगराबो जों मिथिंगायाव जेखौ नुदों बबे सावगारिखौ नुदों जों बेखौनो आगर होनाय आगर होयोमोन होननानै जों बयबो ओ खोनानो मोनदों ओ गोदोनि आइजोफोरा ओरैबायदि जि दायोमोन जे गावसोरनो गावसोरनि गोनांथि नालाय गावसोरनो सुफुंनानै लायोमोन। नाथाय आथिखालाव गोदोनि आइजोफोरा जेरैबायदि खस्थ' खालामोमोन गावसोरनि आखाइजोंनो न'आवनो दानानै लुनानै गानोमोन जोमोमोन। नाथाय आथिखालाव बर' सुबुंफोरा ओरैबायदि अलसिया जाबोनायखौ जों नुनो मोनगासिनो। गावसोरनि गोनांथिखौ दिनै गुबुन गुबुननिफ्राय बायनानै सुफुंनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों। ओ गोदोनि आइजोफोराथ' जेरैहाय इन्दि इन्दि खुन्दुं लुनाय इन्दि इन्दि सिखौथ' जों गोबां मानगोनां एबा बेसेन गोसा होननानै जों बयबो साननानै लानो हायो। नङा होमबा? आरो आथिखालाव गनायजादोंबो इण्डिया ओ थारैनो मोनसे मानगोनां आरो बेसेन गोसा जि होननानै जों बयजोंबो आथिखालाव बाख्नायजानाय एबा गनायजानाय एबा अनसायजानो हादों। बेखौ गोदोनि आइजोफोरा गावसोरनो खस्थ' खालामनानै इन्दि एम्फौ फिसिनानै ओ गावसोरनो इन्दि एम्फौनिफ्राय खुन्दुं लुयै लुयै ओ गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सि इन्दि सिखौ दिहुनोमोन आरो। नाथाय आथिखालाव जों इन्दि सि इन्दि सि बायनो थाङोब्ला ओरैबायदि बेसेन गोसा आरो बेबो गुबै इन्दिनि जि मोन जों जि मोननो थाङा आथिखालाव। बर' बर' आइजोफोरनि आखाइजों दानाय गुबै इन्दिनि सि आथि आथिखालाव जों नायनो लुुबैब्लाबो नुनो मोनैसो जानानै फैबाय।
नंगौ।
जा एसे एनै इन्दि होदेरनाय जायो जेरैहाय इन्दि मिक्स होननानै बुङो, बेखौबो जों ओरैबायदि बेसेन गोसानि बायनानै गाननांगौ जायो आरो। मानो आथिखालाव दानाय लुनाया ओरैबायदि खमायलांबाय जेरै गुबे गुबुनारिफोराथ' जोंनि बर'नि पियर दख'ना दाना होनो रोङाना।
थारैनो।
जोंनि बर' आइजोफोरासो रोङोमोन दा बिथांमोनानो ओरै अलसिया जाना फैबाय। गावसोरनि हाबा हुखाखौ मावला मालायनि सायाव सोनारग्रा जाबाय जाउनाव जोङो ओ बर'नि खायसे नेरसोनथिफोरखौ आथिखालाव खोमानायसो जानानै फैबाय आरो आथिखालाव एसे एसे खोमा होनानायखौ जों नुनो मोनदों।
औ।
गोदोनि आइजोफोरा ए बा गेजेर समनि आइजोफोरा जेरैबायदि ओ दानाय लुनाय हाबाफारिफोरखौ गावसोरनि न'आवनो दिहुननानै दानानै लुनानै एसे एनै फालांगि खालामनानै न'खर न'खर संसार सामलायनायाव हेफाजाब होयोमोन नङा होमबा?
औ।
नाथाय आथिखालावथ' बेफोरनि जों जेबो नेरसोनखौनो मोननो थांलिया ओरै गामि ग'फानि गामि सिं सिंनि खायसे आइजोफोरा दायो दानाया अब्लाबो जों बेखौ खम समनि बेसेनाव मोननो थांला आरो बर' आइजोफोरनि आखा आखाइजों दानाय सिफोरखौ।
औ।
बेनिखायनो आथिखालाव अबेयावबा अबेयावबा उइभिं सेन्टार एबा हिसानसालिफोर बेखेवना होनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेफोरावल'सो जों दिनै एसे एनै सि दानायखौ नुनो मोनो नङाब्लाथ' ओरैहाय गैयायानो जोब्बायानो न'खराव हिथानसालिखौ सोंनानै सि दानाया। दा नोंथांमोननि औ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा आ औ थारैनो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बर' आइजोफोरा दख'ना बाहायनाया ओ गोदोनि बायदिनो ना आथिखालाव एसे खमायबोबाय?
ओइ आथिखालावथ' खमायबोनायखोनो होनना बुंसै मानो होनब्ला गानो गाननाया बयहाबो नाथाय मा ओ गुबुन हारि
गुबुन हारिनि दानाय जेरै नोंथाङा होनदों इन्डास्ट्रि कम्पानिफ्राव दानानै हरनायफोरखौनो फाननानै
बायनानै गाननायखौ नुसै आरो आथिखालाव गाव दानानै गाननायखौ जों
जों गोबां खम नुसै माने औ।
दा दानायखौबो नुनो थांलिया मा नाथाय जोंनि थाखाय बेफोरो गोबां दुखुनांथाव मानो होनोब्ला दिनै जोङो गावनि बेफार फालांगिबो जोङो दानानै बेजों जोङो मावनो हायोमोन। नाथाय दिनै मा जोंनि मानसियानो बेफार फालांगि मावना गारनानै ओइ गुबुन हारियासो जोंनि जोंनिफ्राय मा जोंनि रांफोरखौ जाख्ल'गासिनो बा जोंनि रांफोरखौ बिसोरो बे फार फालांगि मावनानै जोंनिफ्रायसो लानानै थांगासिनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आ बिदिनो आं सानो ओ खायफाया जुदि गावनि न'आवनो मोजां इन्दि सिफोरखौ ओ लुनानै सिगांनि बायदि जुदि दायोब्ला दिनै गावनि जिउ खुंनाय राहा लामायाव ओ माखासे रांखान्थिया गावखौनो गोबां नांगौनि
नांगौनिफ्राय हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो नोंथां, औ थारैनो। नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नोंथांमोननि ओनसोल सोलावबो जि दायो नामा?
दानाया दायो नोंथां गोबां खमसै ओ दिनै जौसेयाव फ्राय बा पारसेन्टफोराल' जि पारसेन्टफोरल' जि दासै नोंथां।
नंगौ थारैनो जोंनि ओनसोलावबो जोबोद खमायनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो आथिखालाव गंफा गंनै हिसान सालि खुलिनाय नुनो मोन्दों आरो। बेवहायबो दा जि दानायनि खामानियानो सोलिया।
थारैनो।
थारै दा गामिनि खायसे आइजोफोरा दायो दानाया आ गावसोर गाननो थाखाय दायो। दा बेफोरो जोबोद बाख्नायथाव हाबाफारि होननानै जों साननानै लानो हायो ओ बेनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैयाबो एसे एनै नुनो मोनगोन नङा होमबा।
नंगौ नोंथां
औ दा बेनि थाखायनो जों नों आं बयबो हायोब्ला जोंङो सि दानायनि दिहुनथाइखौ जों ओ खौसेयै बांहोलायनो हायो नङा होमबा।
औ नंगौ
औ नंगौ औ ओ दा होमबा सावरायनायखौ एसे आवनो दोनथ' जाासिगोन नामा।
औ जागोन दे नोंथां
औ